हेल'।
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों ओ नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
ओं। नोंथाङा ओ दसे सम होनो हागोन नामा?
औ नोंथां।
अ बिदिब्ला आं नोंथांनो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कल खालामदोंमोन। सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ अ बिब्दिब्ला जों सावरायनोसै नोंथां ना?
औ नोंथां।
औ माने ओ औ माने बारि बागान खालामनायनि सायाव सावरायनोसै आरो ना। औ माने बर फोरनियाव बर'फोरजोंथ' बारि बागान खालामनाया बिराद खाथि सोमोन्दै दं नालाय
औ नोंथां संसार जानायजों जिहेथु संसार जानायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि न'खरफोराव माखासे बारि बागानफोरखौबो नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथांमोननिथिंजाय ओ जोंनि बर' न'खरफ्राव माबादि बारि बागानफोर नुनो मोनो एबा मा मानि बारि बागान नुनो मोनो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन दा बिब्दिब्ला आं आयदाखौ सावरायनोसै। ओ-ओरैनोथ' जों बर' फ्रा बा सुबुं माहारियानो समाजारि जिबि नङा होमबा नोंथां औ। औ समाजनि माने गोदान गोनां थादेरसेयानो जाबाय न'खर। बर'फोरा माने न'खर गायसनोब्ला सरासनस्रायै न'खरनि सानजाहा आरो खोलाहा माने लांदाङै लाखिनानै सोरनाबा औवाबारि बा औवाबारि आरो गय खान्थालनि बारि माने ग्रोम ग्रोम बागान खालामनायखौ जों गंफ्रोमबो न'खरावनो नुनो मोनबोदों नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ। सरासनस्रायै न'खरनि रां रुफा आरो थोन दौलदनि खोथायाबो बारि बागाननि गेजेरजोंनो गुबुनखौबो माने जों मोनथि होनो हायो आरो नोंथां ना?
औ नोंथां।
ओम औ औ बर'फोरा माने ओ मा होनगोन बे खौ फोथायनाय दंमोन दि माने नखराव ग्रोम ग्रोम बारि बागान थायोब्लासो माने आलो गोजोनै माने न' न'खरा माने आलो गोजोना न'खराव साफा फैयो होन्ना बे मोनसे फोथायनाय दं आरो बर'फोरनि न'खराव ओ बर'फोरनि बारि बागान खालामनायनि ओ जि माने दोरोङारि गियान दं गोदोनिफ्रायनो जि सोलिबोबाय थानाय ओ बेफोरथ' ओ आथिखालाव एसे एनै सोलायब्लाबो बांसिनखौनो जों दोरोङारि भाबै सोलिबोनायखौनो नुनो मोनो। बेबायदिनो जों औवा गायनायनि बाथ्राखौबो ओ बुंनो हायो बारि बागान खालामनायाव औवायाथ' जोंनि ओरैनो जोंनि संसार जानायावहाय ओ गो बुहुद माने मा होनगोन बखौ मैखोम बिफाव लायो औवा नङाब्लानो जों जोङो जाया माने जोंनि समाजावहाय ओ औवायानो जेनेबा थैनायनिफ्राय जोनोमनिफ्राय जों थैजासिम जे औवानि बाहायनायखौ जोंनि माने बर' समाजाव गोबांहै नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां जिहेथु औवा औवा गैया ब्लानो जोंनि बर' हारिनि न'खरा सलायजाया होननांगोन नङा होमबा नोंथां? जितु औवानि बाहायनाया जोंनि बर' हारिनि न'खराव गोगोम बिफाव लायो जिहेथु जोंनि दानाय लुनायफोरावबो जों बाहायनाय जायो दानाय लुनायनिफ्राय लानानै गोबां गिदिर गिदिर न' बानायनाय बायदिसिना गोबां आइजें आयला जेरै ना हमनोबो थाखाय जोङो माखासे आयजें आयला बानायनाय जायो आरो, गोबां आइजें आइलाफोरखौ जों औवानिफ्रायनो बानायजोबनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां। औ बेबायदिनो जों दा औवाखौ औवा गायनायनि बाथ्राखौबोथ' सावरायनांगोन। बारि बागान खालामनायनि नालाय बेबायदिनो जों औवा गायनोब्ला सिगाङावनो जों औवाखौ जि जायगानिफ्राय लाबोगोन बेयाव जों औवाखौ मुराजों जाबजों एबा बिदिनो माने औवाखौ दानस'ना लानानै मुराजों जाबजों माने बेबायदिनो जावखुना लाबोनाय जायो। जावखुना लाबोनानै जि जायगायाव जों गायगोन बे जायगाखौ माने हाखर जावनानै बेवहाय जों बेबायदिनो फबफैयो। बेबायदिनो लोगोसेनो जों औवाखौ गायोब्ला जाहा थे औवाखौथ' दानस'नाय जाबाय नालाय बेवहायथ' औवाया दानस'नाय लोगो लोगोनो गरं जायो बे मोनसे फमफ्ला बेसाद नालाय बेवहाय माने औवा हाबगोन होननानै जों गय दिनाय खंखौ बेबायदि खानानै दोननाय जायोमोन आरोना।
औ नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथांमोननिथिंजाय दाबो औवा गायो नामा नोंथां?
औ औवाखौथ' जोंनि बर' समाजाव ओरैनोबाबोथ' औवानि गोनांथिया गोबां नालाय जों औवा गायनाय खौ दिनैसिमबो नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां जिहेथु जोंनिथिंजाय दायो बांद्राय नुनो मोनला जिहेथु गोदोआव गायनायफोरानो, गोबां दंसोगारो माने न'खरफ्रोमनावबो जोंना औवा थाखायो होननांगोन आरो। माने गोदोआव गायना गालांनाय औवाफ्रानो बेनो आरो दानस्रायजोबबाबो आरो ओंखार फिनो नालाय,,
औ नोंथां माने गोदानै गायनाय होननानै बुङोब्ला जेरावहाय ओ दा, जोंनि बिदा फंबाय जेब्ला न'खराव गोबां थायो अब्ला माने गंसे, माने गोजान नबथिनिफ्राय जेब्ला गोदान नब थियाव थाङो अब्लाथ' माने औवाखौ गायथारनांगौ जायो नालाय नोंथां। बेनि थाखायनो बेनि दोरोङारि गियाना दिनैसिमबो दं होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां।
औ नोंथां औवानि अनगायै आरो मा मा दंबावो नोंथां?
औवानि अनगायै बेबायदिनो जों थाइजौफोर गायनायखौबो मख'नो हायो बा लिसुफोर बेफोरनि बाथ्राखौबो मख'नो हायो।
औ नोंथां जिहेथु, जोंहा थाइजौ खान्थालफोरखौबो जोंनि बर'फोरनि न'खराव, गोबां फिथाइ सामथाय थाइजौ खान्थाल' नङा नङा होमबा नोंथां? जिथु गोबां फिथाइ सामथाइनि बिफां लाइफांफोरखौबो जोङो बर' न'खराव नुनो मोननाय जायो नोंथांमोननिथिंजाय मा मा फिथाइ सामथाइनि बिफांफोर नुनो मोननाय जायो नोंथां।
ओरैनोथ' जोंनिथिं जोंनि ओनसोलावहाय बांसिन खान्थालनि बिफां बा लेसु बि फां हरैथ' गयनि बिफां थाखाबाय ओ लोगोसेनो, लिसु बुंबाय ओ, बेबायदिनो गोबां दं औ थालिर औ थालिर बिफां। थालिर बिफांबो गायो।
आरो जिहेथु, आरो बै दा गोदान गोदान फैनाय आबादफोर दङना बैफोरखौ, गायोना गाया नोंथां बागान।
ओरैनो ओरैनोथ' जोंनि ओ बे ओनसोलावहाय बेबायदि गोदान जेरै नोंथांनि बुंनाय बायदिब्ला ड्रेगन फ्रुटस बेबायदि आबादखौ माने जोंनि ओनसोलावहाय बे खाथि खालायाव ओ माने आंनि नोजोराव नुनाय माने गोलैआखै आरो नोंथां नोंथांमोनिथिं मावो नामा बे आबादखौ
औ नोंथां जिहिथु एसे बोसोर आगोलाव फैनाय समाव जोबोद मावदोंमोन दाबो माखासे आबादारिफोरा गोबां गिदिर गिदिर बागान बानायनानै दोनदों आरो माखासेफोरा गोबां मुलाम्फाबो जादों होननाय खोनादों नोंथां
औ नोंथां।
जोंनिथिंजाय बे ड्रागन फ्रुइट होननायखौ। बै फिथाइनि जा, बागानखौ गोबां बानायो। आरो बेनि अन, गायै आरो मा मा बागान थाबावनो हागौ नोंथां?
थालिर बागानखौबो सावरायनो हायो नोंथां मानो होनब्ला आथिखालाव जों थालिरखौ न'आव जानो गायनायजों लोगोसे, जे ओ ओ बेबायदिनो जों ओ फालांगि नोजोरजोंबो थालिर बिफांखौ गायनाय नुयो आथिखालाव गोबां जायगायाव ओ थाइलिरनि बागानखौबो जों सावरायनो हायो
आरो बिदिनो साबिलाइ बे साबिलाइनि बागानफोर बानायोना बानाया नोंथां
नोंथां आं बेखौ बुजिआसै
साब्लाइ साब्लाइ मोनथियोना
बेखौथ' जोंनि ओ ह'रैथिं माने दस्रा बुङोबो जानो हानाय नोंथां आं बेखौ आं माने नामजों मोजाङै हमनो हायासै आरो मावजों औ औ साफाद
साहा बागान होननानै बुङो ना औ औ नोंथांमोनिथिं साहा बागानबो बानायो नामा
औ नोंथां ओरैनोथ' साहा बागान मोनसे दङो जोंनि ओ जायगायाव ओ दुमनि टि गार्डेन होनो बेखौ बे दङो माने जोंनि ओनसोलावहाय दासिम गंसे बे आबाद ओ सापातनि आबादखौल' नुयो आरो
औ
इदिनो बर' न'खरफोराव साहा बागान बिदि गाया नामा नोंथां
नोंथां ओ दासिमथ' बे जोंनि ओनसोलावहाय बिदि ओ नखर खराव ओ बेबायदि सापात गायनाय नुवाखै नोंथांमोनिथिं सापातनि आबादबो खालामो नामा
औ नोंथां जिहेथु साहा साहा आबाद खालामनो थाखाय माखासे हानिबो हा‌ हायाबो मिलायनो गोनां जायो जिहिथु बै साहा आबाद मावजानाय हा जानो गोनां जायो खायसे खायसे जागायाव जिहेथु दै थानाय जागायाव जानो नागिरा जिथु साहा आबादनि थाखाय एसे गोजौ जायगा हा नांगौ जायो जोंनिथिंसैय जोंनिथिंजाय हाफ्रा एसे गोजौ गोजौ नालाय बेनिखाय साहा आबादनि थाखाय एसे मोजां बिनि थाखाय माखासे बर' न'खरफ्राबो साहा आबाद खालामो
औ नोंथां
आरो जिहिथु बै ओ नारेंखल होनना बुङोब्ला मिथियोना नोंथां नालेंखर बिफां बेनि बागान बानायोना बानाया नोंथां
नारेंखलनि बागान बागान हिसाबैथ' बेबादि ओ गोबां नुनो मोना अब्लाबो जों ओ जोंनि न'खरावनो बेबादि माने गायना लानायखौ नुनो मोनो आरो आबाद हिसाबैथ'
जिहिथु ओ गोबां बोसोर सिगां
जिथु ओ माखासे आबादारिफोरा गायसोनाय ओ राबार बिफां बिनि बागान बानायोना बानाया नोंथां।
बागानखौथ' बेबायदि बानायो जोंनिथिंबो ओ जि जायगायाव ओ माइफोर गायथावनाय हा नङा बेफोरबायदि जायगायाव माने रबट आबादखौबो माने मावनाय नुयो आरो
औ नोंथां जोंनिथिंजायबो राबारनि आबादखौ मावनाय जायो आरो बेनिफ्राय ओ आरो मा मा थानो हाबावगौ नोंथां
बेबायदिनो आथिखालावथ' जों ओ रैमालि आनारस जायखौ बुङो बेनिबोथ' आबादखौ बेखौ मावनाय नुनो मोनो
औ नोंथां
औ बेखौ जों न'खरनि रांखान्थिआरि हालोदखौ फोसाबनो थाखाय बा बेबायदिबो गय बागानजों लोगोसे जों रैमालि बेखौबो माने आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नोंथां जिहेथु जोंहा समाबो जोबना फैबाय नोंथां नोंथांजों दा रायज्लायनानै माखासे बाथ्रा मिथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
साबायखर नोंथांनिसिमबो नोंथांनिफ्राय बारि बागान खालामनायनि गोबां गियानखौ मोननो हानायनि थाखाय